खुलुमा नोंखौ
बिदि होननो हामाथ'
हा
इदि होननो हामाथ'
है बावबायना होनबा
मा खालामदों?
ओइ नै ओंखाम जानो नागिरदों
बिदि होनहरलाबायखो नोंङो आंखौ सिनायखानाय बायदि
ए सिनिया गै जायखि सिखा
अबेनिमोनथाय आदा जायोना आगै जायो
आंखौ दादि होन दादि मावाबा बौहोन
थै आबौद्राय जानाय नङादां बारा गिदिर नुवाखै माथो प्रफाइल पिकसारावलाय ओ ओमफ्राय मा खालामगासिनो?
दंलै ओरैनो नै ओंखाम जाथ'वाखै जागोनसो
मा ओंख्रि बिबा
थास' बिबारजों माबासो बयलार
अ दा मायनि गोथावथ' थास' बिबारा बारा मोनजाबाङिखाय आंबा जानो लुुबैनानै दंबाय थायो दाख्लै खानो थांबाय एसेल' मोननानै जायाखै रानजोबलायबायसो
दिनै फास नाम्बाराव दस थाखा दस थाखानि फानलाबायदों थिन नाम्बारनो लाबोदोंमोन
उम आंबो थांदोंमोन थांनाया ओमफ्राय होनबाबो आं मैगाव नना हरासै ओमफ्राय जों थांब गयलामोन नामाथाय फार्ट टाइ जाबायमोनदां जों थांब बाथायानो
उम उम ओइ सासेयाबो हरगासिनो दंमोन राय्लायजायाखैनो गामि दरसे बारनायनिया गामि दरसे बारनायनि
खबर सबर माबोरै सोलिगासिनो
खबरा गाज्रिलै गाबोन बाजाराव थांनांगौ फैसा गैया ओमफ्राय
बाजाराव थांनांगौ फैसा गैया खबर गाज्रि
उम
बिदि जायो
जाहथ' आरो मा ओंख्राय
ओ आं दा संगासिनो मोनाखैनो आंना सिब्रु आलु बयलार दै होनानै गाब सफोरा लामायावसो दंफैयो आं लामायाव नोङाबानो जाया आंनाबो।
बिदिना रायलायजालाबायो गोसो बायदि गायद'ना।
ओ आंनाबो थाबथा थुथा जायो ओमफ्राय मोनसे जायगा नाङो न'आव खिरखि गुदियाव। ओमफ्राय सासेया एसे राजा जानानै दं नालाय दा दावराव खालामोना बेखायनो लामायाव खारबोबाय आङो।
ए एसे राजा जादों।
एक्ट'रा राजा जानानै दङ जोहोलावा ओमफाय एसे दावराव खालामनो नागिरदों नहाय एखायनो लामायाव
उम टावार नाम जाहैबाय।
उम।
गाबोन बाजाराव फैदो।
लां थांनो नागिरदोंमोन गय हाननानै दोनखानाय दङ।
बेखायन्थ' नुलायलायाखै ओरैनोबा गय जालायनोसै आरामनो।
उम गोबावथारसै नना नुयैया?
औ ओमफ्राय नै नोंसोरो माबायाव नै थारिखआव थांनांगौ नामा अबाहायबा?
थांनांगौदांं।
जोंना नै थाम दंजोबो।
रौमारियाव दंदां।
बेनोथ'।
नैजों थामजों दां।
उ मा मा खामानि जाबाय थायो।
हैद बिदि होननाङा र'। थांनो लुगैनानै दं आंहा न'आव थाबाय थानो बायो बांद्रायखौ।
बेबो मोनसे।
एसे सान सप तासेसो लाखिनाय जाबा हामगौसो नंगासिनो आं बाराखौ थानो बाबाय थायोहाय न'आव एसे थांहो खावहोलांनांगौ।
दाख्लै जोंहा सप्तासेनि बारा जादोंलाय नैजिनैनिफ्रायमोन खोमा नैजिनै आंनि माबा जाफैलायनाया फैखालि।
ओ।
ओमफ्राय माबाफ्रा दंजोबो नानि मोनहा?
दङ फरिखा दंना। फरिखा ना मा होनो बेयो दंना ओमफाय लेखा फरायगासिनो।
ए सानैनाबो जादों दा?
ओ गोरलैना दिनैनिफ्रायसो गेदेरनिया दिनैजों सानथाम थांबाय नामा।
जोब्बाथाय स्रां मोनसिगोन ओरै ओरै ओरै थांला बासिगोन दे एबाराव मानसिफ्रा।
उम। आमथिसुवानि जेबो फिथाइ सामथाय जायासै मा मा फिथाइ सामथाय मोनजाखो आमथिसुवानि?
आं बुंनाय बायदि जायो आं थायसेबो फिथाइ बुस्थुफोरखौनो आं गोजोननाय मानोबा जा बायो आंङो जिखुनु फिथाइखौनो जा। आफेल आंगुरानो जा थाइजौआनो जा खान्थालानो जा। रैमालियानो जा जानो बाथारो आं मानोबा
ओमफ्राय माबाफोरखौलाय ना बेदरफोरखौलाय माखौ साबसिन मोनो जानो?
ना बेदरखौथ' आं गासिबो मोजां मोनो ओमफ्राय बयलारजों नाखौ बारा मोजां मोजां मोना आरो आं। जानाया हले गासिबखौबो जाजोबगोन हाखौल' बार
उम
ओमफ्राय नोंनिया सानबेसेजों फैनाय बै साबाया
डायरेक्ट साबा जाखादों मैया बानायनाय लोगो लोगो ओमफाय दिनैबो साबा फैदों मैया साबाया फोजोब्बाय ओमफाय दिनै साबा फैनाया दा सासे दं दंबावोसो आरो बाखि नैबे दा नोंखौहरना सासे बुबावनांगोन सोरनावबा होमबासो जाहैगोन
ओ मोनसे बारनायनाव बु
दहाय माबादोंमोन आङो बुनाय नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय जाहैयाखै माबा वारनिं वारनिं देखायनानै गैया थाङासै सानै साथामनाव बुबाय थादोंमोन आं दहाय ओमफाय जायासै ओमफाय दा बोरैबा नोंसिनावबो फार्स्ट बुनायाव बिदि देखायदोंमोन आरो उनाव बुफिनबावनानै ओमफाय दा थांबाय आरो
उम
दंबावोसो सासेजों जायखि जायाबाबो सासेनो हरबावथारनांगोनसो दिनै
हरनानै ओमफ्राय उनावहाय लानथाथा जाबाय थानोसै एसे मोजां थावारनांनायफ्राव रायज्लायबाय थाब्रा नै थामजिबानो माथो बुनो मोनाबा आरो मोनसे मास थाबावगोनबालाय माथोबाव
औ मा सानबेसे थांबावगोन ने सानसेयाव साबा साबाबालाय थामजियालाय सानबेसेजों जायो
बेखायनथ बुंदों गैलानो गैला
ओ मालायफोर हरनायखौ रायलायनो मोनगोन आरो नोंसो बुनो हानाय नङा
एक्टरनिखौ बानायनानै ला आंनि बायदि
ओइ मबाइलानो गोथै म फासो माबा सुइसबो बायलायबाय मालायबाय आसि थुनोबो दिगदार माबो दिगदारसो बानायनांगोन र' बानायनायालाय आं सानैसो रायलायहरबायानो दा बैफोरनि आदानि फिसालामोनखौ हाबदो लोगोफोरखौ सोला बायदो होननानै बुंहरदों आङो बिस्रा सेंग्रा लोगोफोरना ज' ज' मेनला लोगो दङ
उम
खालाय मेरला मानसि दङ नै ओरैबो हनै मेरला हाबगोन हाबनायालाय मिथिबा
मानसिफ्रा ओमफ्राय बेलेग बुजियोलै दाना माबा थैखाय खालि बुंबाथाय थैल' आरोखि ना खालि थाखा फैसानिखौल' माबा खालामनानै गियो मानसिफ्रा
ओ
ओंखायनोथ' आंबो बानायदोंमोन गथ'फोरनिजों माथो खबरानो गैया हनै ग्रुपआव सोनानै होलायबायबाय आङो दासिमबो रायलायाखै माथो दङना यैलाय बिसोरनो नायनानै नुबा नुगोन नों ग्रुपबावनो दङ बाह बिसोरो
ओ होनोमबाबो बिसिनावबो हरनायनि माबाया जेबो ओंखाराखै खोमा ओमफ्राय गावसोर बे ग्रुपफ्राव फैनानै आं बुहर होनबासो सोरबाफोर बुहरगोना ओमफ्राय बे हरनायनि अपसन थाखसा ओंखाराखै फैबा बिसोरखौ बुहरनो हायाखैना ओमफाय गावसोर बे माबायाव हरनानै आंनाव बुहर आंनाव बुहर होनबालाय सोरबा नङा सोरबा बुहरसिगौ ना
उम उम
आरो जाजोबाखैदां बिसोना बो माबानाया गासिबो आंनाबो बिदिनो जादोंना माखासे अनेकथा मैया थुलुथु थुला थुनानैसो जाबायना सासे खोन्थाहरनानै नङाबा आंनाबो जाया खैमोनना इदिनो जानानै दंदां बिसिनाबो माबा दंबावगोनदां खालामनांगौ
जानोबो हानाय गैया सिगाङाव बिदिनो खालामबा हले आं एसे मानसि जासिगौमोन
औ जों ज' एखेना जों एखेना।
उम जोंनो फासमोन
ओ
ओंखायनो दोंखाबायना फास मानसियासो लासाव लानथाथा जाहैयो।
ओ जोंबो आरो बारा गोसोबो होआसै रावखौबो हरबो होननो रोङासै जोंबो हरासै थाथोंसै साना थाबाय आरो जागौबा जागौबाबोथाबाय जायासैना।
उम
जाखासिगोन हारसिंनो होनबाय नालाय सानथामसोनि उनावनो फैगोन होनबाय गैया नेयो सो नेयो दान मोनसे खावसे थांलायबाबो जायिसो जाबायबा।
उम आंनाथ' दाबा थाखक्सानो नैजिनै जाबाय ओमफ्राय मोननैया नैल' दासिमबो।
नोंना रायलायनायानो जायाखै खोमा।
रायलायनाय जायाब्रा ओरैनोल' फन हरलाबायदिखायनो टाउन
होसोबायसनो नोंजों जि दाउदैसो मोनदों आंहा दाख्लैबो। खोथाया फंसेबो मोनासैबा ओरैनो फनबुनानै दावउदैसो जाबाय ओमफ्राय। ओ‌ माथो बुरजा बुनो हायोनो दिनाव नो खनबा मोनो होन्दों माथो सासेयावलाय। दसे गोबाव गोबाव थानानै बुनांसिगोन ने।
औ औ आंबो अफिसाव थांबासो एसे रायलाय आङो टावार नाङोबा।
ओ एबारो माबाजो रायलाय सै बाजैजों नङाबा नोंजोंबा माबा सालाया गिदिंबाय थानाय नङा बाजै गिदिरजों रायलायनोसै एबार
नै माबायाव वाटसेपआव बे मोनसे गामिनिया
मा ए र' इसि दसे दंबावो र' जोबथ'वाखै दसे थाबाव।
बेना मोजां जायो रायलायनाया माबा मबाइलानो देनदारसोबा
नोंनालाय मा मबाइलालाय दाम खमनि नामा
आंनिया सिगांनिलै दामखौथ' नङा अथ्र हाजार लादोंमोन बियो फरजि ब्रैजि ना मा होननांगौ
बेखायनोथ' बोनो हाला बांद्राय
ओम
ओम बेखायनो बोनो हाला
जिफोर खायो बि दाखलि बे नेट बन्द' जादोंमोन ना
ओ
बे समाव आङो गोसो बायदि नायनो मोनदोंमोन बिनि मबाइलाव
ओ
जोंनिथिं नेत बन्द' जाला बायदोंमोनलै दावराव जानायाव ओमफ्राय गोसो बादि बे जायाखैब्रा गोसो बायदि नायनो हादों
ए
पास नम्बरनि बे दखान होग्राफोरा बेयाव फैनानैसो बे समाव मोनसे साख्रिनि अनलाइन दंमोन ना फैयै फैयै बानायलाबायबायब्रा ओमफ्राय गैया साहा खरसबो होलाङासै
दे दाबो देनां मोनदों होननाय खोनाबा खाना बिदो।
ना ओ मोनदों ओरैबायदिया- जाबाय होननाय खोनाबाथ' एसेसो सोला नायनो मोना बे
बेथ' होनना बुंनोसै ओमफ्राय नै जासिगोन दानहरो ना मायो
अ दे दे ओंखाम जानोसै आंबो ओंख्रियाव दै होनानैसो गारबोदों। र' एसेबाव ओंख्रिया मोनबाय थादोंसै गेसावसो नालाय दै गेरलासे होना गारबोदों आं ओमफ्राय रोसि दोना भाजा बायदिसो खालामगोन सिब्रु आलु ब्रयलार हा
कारेन्ट दंना गैला।
गैया लुरलांबाय।
थांब्रबलायबायब्रा ओंखाम जासैआवसो जोंहा
थास' बिबार ओंख्रिखाय लुगैथारबाय नामा नोंलाय
लुबैयाखैबा दाखलि दाख्लै दाख्लै बिबोनां लाबोनायखौ जाखांबावबाय
गैया आंहा दाबो खनसेबो सोलानायनो मोनाखै।
मोनजाबाय थासिगोन र'
र' एसे उनाव मोनजासिगोन सिगोन जानो बाबाबो गनाय नंला
आं बारा इन्टारेस्ट मोनालै बेजों माबाजों सो ओ गोदानाव
दे होनबा लाखिनोसै दे दे दे दे उम
गोजोन्थोंसै